खोनादोंना औ खोनादोंना?
औ औ खोन
औ खोनायाखै औ अब्ला औ औ अब्ला जों बर'फोरनि गेजेराव बाथ्रा भाव होननाय मोनसे ओ ओ सोदोब दं नङा होमबा
औ औ औ औ
औ नोंथाङा बे ओ बाथ्रा भावनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होदो दे।
औ औ जागोन दे होननानै बुङोब्ला जों गोदो गोदायनिफ्रायनो माने जोंनि गेजेराव सोलिबोबाय थानाय बे मोनसे बाथ्रानि राव जायनि गेजेरजों माने मोनथाम मोननै सोदोबनि गेजेरजों जों गोबां ओंथि फोरमायनो हानाय खौ जोङो नुनो मोनो आरो बे बाथ्रानि भावाव जोङो नायोब्ला बेयाव मोननै मोनथाम सोदोब फोरखौल' जों मोननो हायो ओमफ्राय जोङो बे मोननै मोनथाम सोदोबनि गेजेरजों जों गोबां माने गुहार ओंथि फोरमायनो हानायखौ जोङो मोननो हायो आरो जायखौ जोंनि बर' समाज आव गोदो गोदायनिफ्राय माने जोबोद बाहायबोगासिनो दं माने जोबोद इउसफु बुस्थ थु बियो थह जोङो जेरै- नायनो हायो ओ थुरि नुब्ला बाथि गारो होननाय मोनसे बाथ्रा फाव दङ बे बाथ्रा फाव माने गोदो गोदायनि फ्रायनो सोलिबोबाय थानाय माने जोबोद माने बेखौ माने बिराद बाहायो जोंनि बर' समाज गेजेराव थ बेयाव थुरि नुब्ला बाथि गारो। बेयाव मोननै मोनथामल सोदोब दङ नाथाय बेनियाव बिनि सिङावदि बेसेबां ओंथि हाबनानै दं जों बेखौ बेखौ बिजिरनानै नायनो हायो आरो दा बेनि ओंथिया जाहैबाय जोङो जेब्ला बबेबा मोनसे जायगायाव बा बबेबा मोनसे नखराव
औ।
सोंनो बा खबर लानो
औ।
हौवानि बै दाबसे गामियाव एबा मोनसे नखराव हाबा जानो गोनां बैसो जानाय सिख्लाफोर नुयोब्ला जों बेफोरखौ खबर लानानै जोङो बै हौवानि नखराव खबर हरफिनो थ' बेनो जाहैबाय खबर लायो। दा बेनो जादों मा थुरि नुबा
थायो जाय नखराव बै नखराव माने जेरैबाबो माने सोंनाय एबा सोंनो खबर लानाय हौवानि नखरनिफ्राय बेफोर माने जायो आरो थ बै बाथ्रा बाथ्राखौनो माने बे बाथ्रा फावनि गेजेरजों जोङो फोरमायनायखौ मोननो हायो आरो बेनि अनगायैबो माने गोबां दंबायो जों गेजेराव बाथ्रा फाव थ जाय
औ ओमफ्राय नोंथां ओमफ्राय आथिखालाव थुरि नुब्ला औ। औ ओमफ्राय आथिखालाव आथिखालाव थुरै नुबलाबाय बाथिगारो होननाय बाथ्राया आथिखालाव बाहायजानायखौ नुनो मोनना मोनला नोंथाङा बिनि सायाव फोरमायदो।
जोंनि ओनसोलाव माने दासिम बे बेसोरखौ माने बाहायबाय थायो। आरो जे जोंनि बर' हारिनि सिनायथिखि जोंनि बर' हारिनि मोनसे सिनायथिखि जोंनि बर' हारियाबो बेबायदि मोनसे
औ।
हिनजाव नायनो गोनां जायो हिनजाव हौवा
औ
हाबा जानो गोनां बैसोखौ जेनेबा होसोयो बेफोर सिख्ला थायोब्ला बैयाव खबर होयो अब्ला जों बे माबाखौ बाहायो आरो बे थुरि नुब्ला बा थि गारो होननाय बे बाथ्रानि खौ जोङो बाहायो। जे जे जायगायाव जों माने खबर
औ।
जे जोंनि ओनसोलाव माने रायनायखौ आं मोननो हायो आरो।
औ।
बुंनो सानगोन
अ' औ ओ जोंनि समाजावथ' इदिनो ओ गोदो गोदायनिफायनो थुरै नुब्ला बाथिगारो होननाया गोदो ओ गोदो गोदायनि समाव बांसिन जानाय नुयो बांसिन ओ जेनेबा मोगथां मुलुगाव बाहायजानायखौ नुनो मोननाय जायोमोन नङा होमबा गोदोनि स बिदि ओ ओ आथिखालनि बायदि जेनेबा मोजां मोनलायनानै बा जुलि जानाय बिथिङा खोब खम मोन बायदिखौ गोदो गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समाव जाबोनायखौ नुबाङामोन बायदि नुहुरो। बेनिखायनो आ गोदोनि समाव थुरै नुब्ला बाथिगारो बाथ्राया गोदोनि समजों बांसिन खाब जानायखौ आं नुहुरो आरोना। आथिखालाव खिन्थु ओ थुरै नुब्ला बाथिगारो महरै बाहायजानाय बा मोगथां मुलुगाव बाहायजानाया आथिखालाव खोब खमसै।
औ।
थिक बेबायदिनो ओ बे बाथ्रा फावनि अनगा जोंनि जोंनि बर'आव गोबां बाथ्रा फावफोर जों मोनबावनो हायो जेरैबायदि अनला खारैयाव आगान थाया। हिनजाव गोदाना सानथाम हिनजाव ओ दानथाम सिखा गोदाना दा ओ हिनजाव गोदाना ओ सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम बिदिनो गराय नुब्ला सिं बायो गोजौआव मोफौ हायाव बाहागो ओ बेबायदि। ओंखारनाय खानस्रिया हाबनो रोङा बायदि रोखोमनि बाथ्राफाव जों मोनबावनो हा नाय जायो ओ बेनि गेजेरावनो नोंथाङा ओ ओ गोजौवाव मोफौ हायाव बाहागो बे मोनसे बाथ्रा फावनि सोमोन्दै ओ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ दा जों गोजौआव मोफौ हायाव बाहागो बे होननाय बाथ्राया बेखौबो जों माने जोंनि ओनसोलाव गोबां बाहायनायखौ जोङो नुनो मो
औ ‌।
जोङो सानफ्रामबोनि जों बे बाथ्राखौ मा बेसिमबो बे बाथ्राया बिदिनो गोदो सोलियोमोन दासिमबो बे सोलिगासिनो दं सोलिगा
औ औ सोलिनायखौ नुनो मोनो औ। औ।
जोङो माबेबा मोनसे खामानिखौ माने बांद्राय आसा सा खालामनाय जेने सिगांनो मोनसे खामानिया जाफुङै बेखौ माने बानगोन खालामगोन होयोब्ला बेबायदि माने मोनसे एबा जायैनि सिगाङावनो बेनि सि आवनो जोङो बायगोन बेखौ जोङो
औ औ औ।
औ।
औ।
नो हायो बांद्राय मिजिं खालामनायनि बे बाथ्राखौ जोङो बे जायनि सिगांनो जोङो गोबां बाथ्रा आसा खालामनो बाथ्राखौ जोङो गोबां नुनो मोनो बेफोरबि जोङो बे गोसौ हायाव बाहागोनि गेजेरजों जायो आरो
जेनबा नोथां
बेबो माने बेबायदिनो जेनेबा दासिमबो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो बे ओंख्रियाव आगान थाया होननाय बाथ्रायानो जाहैबाय बे बाथ्राया बे बाराखौ माने हाजार जेखि बुङा मानो मोगथां मुलुगाव बाथा बे बाथ्राखौ जोङो बेदि फोरमाया
औ नोंथाङा अब्ला गोजौआव मोफौ हायाव बाहागो बेनि सोमोन्दैबो मोजाङैनो फोरमायलां मोनबाय लोगोसेनो अनला ओंख्रियाव आगान थाया बेफोर खोथखौ फोरमायलांबाय थिग बेबायदिनो नों सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम बे बाथ्रा फावनि गेजेरजों मा ओंथि फोरमायदों बेखौबो फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ बेखौ गोबां थाव आरो बियो बाहायबाय थाजाथाव बाहायबाय थायो मानसिनि आखलखौ सिनाय बारा गोबाव नाङा बे थोंजोङै बुंनाय जादों आरो जेनेबा सिखाजों जे बाजारनिफ्राय बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोयो अब्ला बे सिखाया सानबैसे बौगोन बिनि गोबौआ सानबैसो बा सानबै बेखौलायनो जोङो थिग बेबायदिनो इनाव खौ जोङो
औ।
एगबा नि गेजेराव जोङो एसानाबाय गासैखौबो हनो हायो बेनि थाखायनो गोदान आरो सासे मानसि रुजुनानै
औ।
सिनायनो थिखा सानबैसे नांगोन सिनाय सानथाम ज होन बुंदों आरो। थोंजोङै
ब्ला जों ओ जोंनि ओ बर'नि बर'नि बाथ्रा भावनि गेजेरजों जोबोर ओंथि गोनां बाथ्राफोर जोंनि बाथ्रा भावनि गेजेरावाब हाब हाबफा हाबनानै थानायाव जों बेफोर बाथ्रा भावनि गेजेरजों जों मिथिना मोननो हायो आरोना।
औ।
औ बिदिब्ला जों नोंथां जोंनि कलखौ जों इयावनो दोन्थ'नोसै दे।
औ औ।